हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां।
हेलौ नोंथां।
मा खालामगासिनो दङ? हेलौ
खोनादोना?
हेलौ नोंथां।
अह नोंथां खोनाबाय दं।
अह मा खालामगासिनो दङ नोंथां?
आं न'आवनो दंथयो नोंथां।
औ ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथाङा?
ओंखाम जाखांबाय
अह मा
नोंथां नोंथां नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो नोंथां दं ओरैनो लामाथिं बेरायनो फैदो ओरैनो। औ नोंथाङा ओरैनो मादो जाखो ओंखामखौ?
मानो नोंथां?
नोंथाङा ओरैनो ओंखामखौ मादों जाखो?
आङो दालिजोंनो जाबायलै नोंथां।
अ अ अ
नोंथांना खबरफोरा मोजांबा?
ओं नोंथां दङ ओरैनो मोजाङैनो दङ इस दासान्दि।
नोंथाङा माबाफोर माबाफोर मावो नामा?
मावनाया दा साननै जेबो गैथ'या आरोना ओरैनो साख्रि दा फैथ'वाखैनो दा पुलिसफोरना ए बि इउ बि फरेस्टार बेफोरना फैथ'वाखैनो।
अ
उनाव सुद्रायसै दां नोंथां आङो।
औ
हेलौ
स्टु-स्टुदेन्टसो दा नोंथां आङो नोंथाङालाय ओरैनो माबाफोर जब सब मायबा मावो?
आंबो नोंथां स्टुदेन्टानो आंबो फरायगासिनो दं नोंथां।
औ औ औ बेनो बेसेबां फरायो नोंथाङा?
उम डिग्रि फरायगासिनो दं दा‌ डिग्रि।
डिग्रि?
अ नोंथां।
औ मोन बेसेबां?
आं दिग्रि फर सेमाव फरायो। औ
फर सेम?
अ नोंथां।
औ औ।
ओमफ्राय नोंथांनाव मोननैसो कुइसन उम सोंनो नागिरदोंमोन आं नोंथाङा
कुइसन?
औ नोंथां।
जागोन नोंथां उम
माने जोंनि बर'निनो आरो
औ औ औ
ओ जेरै आं गिबियावनो गिबियावनो नोंथांनाव अ अ नोंथां आं नोंथांनाव गिबियावनो स सोंनो आखायाव लादों।
औ
माने जों ओ थाउन होनबाथ' नोंथाङा मिथिखायो होमबा न नोंथां?
माखौ?
थाउन होनना बुङोब्ला नोंथाङाथ' मिथिखायो?
औ औ औ
ओ थाव सोदांग्रा खुलिया खुलिन नङै जायगाया मबेयाव नोंथां?
थाव सोगांग्रा मामोन नोंथां?
ओ ओ थाव सोदांग्रा खुलि नङै माने ओ थाव सोदांग्रा माने जेनेबा थाव दिहुननाय आरो ओ बेफोरबायद दियो जेराव दिहुननाय जायगा बे बै जायगानि नामखौ नोंथाङा ओ बुंना गोन आरो
अ नोंथां बे जाहैबाय उम हो शिबसागर नोंथां।
औ नोंथां नंगौ। बेनिफ्राय ओ अरां माने नोंथाङाथ' मिथिखायो न?
औ औ औ
ओ अरां हाग्रामाया बबे जिल्लायाव दं माने बै अरां गो हाग्रामाया माने बबे जिल्लायाव दं आरो जेरै नरबा नलबारि जिल्ला तामुलपुर जिल्ला बिदिनो क'क्राझार जिल्ला बेफोरबायदि बायदिस जिला दं बेनि मादाव माबे जिलायाव दं आरो बेखौ सोंदों।
नोंथां दरां नामा नोंथां
औ नोंथां नंगौ कारेक ओमफाय ओ आसामनि मानास हाग्रामाया मानि थाखाय मुंदांखा नोंथां? माने ओ आसामनि मानास हाग्रामा मा मानास होनना बुङोब्लाथ' गासिबो सुबुंफोरानो मिथिजोबगो
औ औ
बै मानासा मानास हाग्रामाया माने मा जिबनि थाखाय मुंदांखा बेखौ सोंदों आरो बेनि फिननायखौ नोंथाङा होदो
जायोबा औ
सनितपुर जागोन नामा नोंथां बेयो
अ नङा नोंथां
नङा नङा होमबा एखो हानाय नङा दे नोंथां हानाय नङा दे नोंथां होमबा एखौ।
ग्रामाया ओ मुंदांखा ओ मुंदांखा जुनारनि नामानो जाबाय नोंथां माने मोसा मोसानि थाखाय माने आसामनि हा ओ हाग्रामा हाग्रामा मानास हाग्रामाया मुंदांखा आरो ओ आरो नोंथांनाव काजिरङा काजिर काजिरङा औ ओ काजिरङा हाग्रामाया मानि थाखाय ओ मा जिबनि थाखाय जिब जुनारनि थाखाय मुंदांखा माने? फोरमायनो हागोन ना नों
बे जे बे जाहैबाय थसे मा होनोमोन बियो गं गोनां गान्दा जाहैबाय नङा नोंथां?
अ अ नोंथां नंगौ ओ काजिरङा हाग्रामा काजिरं काजिरङा हाग्रामाया गं थसे गान्दानि थाखाय मुंदांखा आरो आरो सोंबाव जाय बुर्लुंबुथुर दैमानि गुदि फुं खाया फुंखाया ओ मा नोंथां माने बुर्लुंबुथुर दैमा होनना बुङोबाथ' नोंथाङाबो मिथिखायो
औ औ औ उम
बै बुर्लुंबुथुर दैमा नि ओ गुदि फुंखाया मा नोंथां?
अ नोंथां आं बिखौ हानाय नङा दे आङो
अ चेना इउ दंदां सेना इयो दुं बेनिफ्राय सोंबावनो नागिरदों नोंथांनाव भारतनि बारहावायाव बारनि गोहोआ ओ गोबां माने माबायदि बार बारो आरो
जाहैबाय नोंथां मौसुमि
अ
आरो
हेलौ नोंथां। हेल' हेलौ नोंथां खोनायाखै नोंथां? हेलौ हेलौ